हेलौ नोंथां।
अ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम फाहामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा मायबाफोर मावदों नामा?
आंथ' दा जे मावङाखै नै जिरानो दङ फ्रियैनो दङ।
औ दे आं नोंथांसिम मोनसे आयदानि बागै एसे फोरमायनो नाजादों नोंथां।
औ औ हागोन दे।
नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन दे हागोन।
औ अब्ला आं फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ दे जागोन दे।
आं दा जोंनि दैज्लां बोथोरनि माइ आबादनि बागै एसे बुंग्रोनसै अब्लाना नोंथां?
औ दे।
दा माइ आबाद होनना बुंङोब्ला बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नुबाय थाखादों। मानो होनबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै सोनारबोदों औ बे माइ आबादखौ जोङो गायनो थाखाय जों गिबियाव मोसौजों एबा टेक्टरजों हालेवग्रोनाय जायो हाखौ मोजाङै मोनहोनो थाखाय जों हालेवग्रोनाय जायो आरो जों खोथिया जिहेथु माइजों जों माइ गायगोन बेखौ गायनो जोङो गिबियाव आरोबाव खोथिया फोनाय जायो।
औ औ
जाय खोथियाखौ जोङो साननै नङाबा सानसेयावनो सानसे सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां।
उम
आरो बिनि उनाव जों बोखांनानै आरो बोरियाव सानसे दोनबावो
औ
आरो सानसे दोनखांनायनि उनाव जोङो बे माइखौ बहननानै खामसालि नङाबा न'मा न' नङाबा माइ बाख्रि नि गाहाय एबा सिङावबो दोननाय जायो आरो नोंथां। बेखौ जोङो गाजा बेरथों होननानै थास' बिलाइ नङाब्ला थालिर बिलाइ बायदिजों मोज्जाङै खोबना दोननाय जायो आरोना।
औ
आरो जोङो खोथियाखौ देरनो एबा गायजानो हानाय जानायालासे कमसे कम नैजिबा सान नङाबा थामजि सान नांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो दा जों बुंनो थांब्ला आथिखाल मुगायाव जि जोंनि हालेवनाय आदब खायदा
औ।
बेफोरबो गोबां सोलायबाय मानो होनबा जोङो आवगायाव एबा आगोलाव जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोनहोनो एबा हाखौ गुरै बानायनो मोसौजोंसो हालौवोमो दा नाथाय ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नुनो मोनो। बांसिनानो मोसौजों हालोवनाय आयदाफोरा इसे इसे गोमालांनो हमदों। मानो होनब्ला बेयाव मोसौजों हालेवनायाव इसे खस्थ'बो दों आरो खामानियाबो इसे उन जायो।
उम
आरो दा जोंना माइ जिहेथु माइ आबाद ना जोंहा गोबों गोबां रोखोमनि माइ दं। जेरै रन्जिद माइ आइजुम माइ, जोसा माइ, माइब्रा माइ, बंगु बन्धु माइ। सत्तुर पसत्तुर माइ बायदि गोबां दों आरो ना नोंथां। दा आवगायाव एबा गोदोआव नायनो थाङोबा जोंनिया गोबां माइ दंमोन जेरै माइसा माइ आरो जोसा जोसा मोनसे दंबावमोन नोंथां।
उम
बिदि माइसा माइनि अनजिमायाबो जिबां गोबां खमायलांबाय आरो ना नोंथां
औ औ
दा माने आथिखाल मुगायाव गोदान गोदान माइ ओंखारदों जेरै पसततर, सततर, पसततर, बंगबन्धु बिबादि गोदान गोदान माइ ओंखारदों नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ जोङो बोसोर एबा बोसोराव जोङो जिनै मास थायो नालाय नोंथां जोङो बैसागो बैसागो दाननिफ्रायनो खायफा खायफाया हाखौ मोजाङै फोमोननो एबा हालेवना दोनखायो खायफाया बांसिनानो उनबो जायो आरो जोङो बे माइखौ जोङो बोसोरै एबा बोसोराव जानो थाखाय मावनाय जायो जिहेथु जोङो दैज्लाङाव माइ मावनाय माइखौ जोङो जिनै मासनो बे माइखौ जोङो सौनानै माइरं महरै जायो
उम
मानोना जोङो ओंखाम नङाब्लानो थांना थानो हाया बे मोनसे सुबुंनि मोनसे जिउ राहा
औ
जोङो माइ नङाबानो थांना थानो हानाय नङा बेखौ बोसोरैनो जानायखाय जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
ओम ओम
दा नोंथाङाबो मायबाफोर फोरमायनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ आंहाबो बिदिनो सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायनो गोनां दङ
औ
आं दा आथिखाल मुगायाव सोलिबाय थानाय इन्टारनेटनि बागै एसे सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथांनिसिम
औ जागोन दे नोंथां
इन्टारनेटा जोंनि सुबुं माहारिखौ माबोरै हेफाजाब होयो एबा मदद होयो नि सोमोन्दै आरो बे सुबुं माहारिनाव बे इन्टारनेटआ माबायदियै माने मुलाम्फाजों लोगोसे गाज्रि खहाबो होदेरो आरो ना
औ
गाज्रि खहाफोर लाबोयो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायनो सानदों नोंथांनिसिम
औ जागोन दे नोंथां
इन्टारनेटा माने सिगाङाव माने गोदो जोंनि माने कम्पिउटारावल' बाहायनाय जायोमोन आर ना गोदोहाय इन्टारनेटखौ दा दानि जुगाव बे कम्पिउटारा माने बे इन्टारनेटआ जोंनि गासै सुबुं माहारिनिसिम माने सफैजोबबाय आरो ना मबाइलानो जा टिभियानो जा गोबां महर रोखोमनि माने जोंनिसिम सफैबाय दा गिबियावनो बुङोब्ला जोंनि बे इन्टारनेटआ जोङो गोदो सासे सुबुं सुबुङा बा जों जों सुबुं माहारिया गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि जिखिनि खौरां सुबुङा मा खालामदों, गुबुन दाबसे जायगायाव मा जादों, दाबसे हादराव मा सोलिबाय दं बेहाय माने बिनि बारहावाया माबायदि, बिनि बेफार फालांगिया माबायदि बिनि सोमोन्दै जेबो बुजिना बा मिथिना मोनामोन आरोना जेब्लासिम सासे सुबुङा दावबायनानै फैयामोन। बिदि दावबाय बिदि दावबायहैनायाव गोबां खस स्थ'नि गेजेरजोंसो मोनफा मोननै खौरांखौ लाबोनो हायोमोन आरो ना नाथाय गासै बुहुमनि जायगानि सोमोन्दै मिथिजोबनो हायामोनना गोब्राबमोन।
औ नंगौ नोंथां।
जुगाव बिदि नंलिया आरोना जेब्लासिम इन्टारनेटआ फैदों बैफो इन्टारनेट लोगो लोगोनो माने दाबसे सुबुङा दाबसे जायगायाव थानानैनो गुबुन सासे सुबुंजोंबा खौरांखौ दैथावहर नो हायोबा रायलायनो हायो बेजों लोगोसे दानि जुगाव माने इन्टारनेटनि सोमोन्दै माने इन्टारनेटनि जोहै दाबसे जायगायाव मा जादों जेनेबा गुबुन दाबसे हादराव बे दाबसे हादराव मायबाफोर खेला दुला सोलिबाय दं नामा माबा फोर दावहाफोर जाबाय दं नामा बिनि राजखान्थिया माबायदि बिनि थासारिया माबायदि बेयाव थानाय बेफार फालांगिया माबायदि बिनि जायगानि सोमोन्दै गासै गासै माने खौरांखौनो माने दानि जुगाव बे इन्टारनेटनि जोहै जोङो मिथिनो हायो आरो ना माबोरै मिथिनो हायो होमबा जों दानि जुगाव गोबां बिबांनि टेलिफन मबाइल फन सेलफन बिदिनो बुहुद ओंखारबाय नालाय।
औ औ।
बिदिनो टि बिफोर ओंखारबाय रेडिअफोर ओंखारबाय जों बेफोराव नुनानै जेरै जोङो टि बिफोराव बिनि सोमोन्दै निउस बा खौरां नायनानै नुनो मोनो बिदिनो गोबां रोखोम खोमै जेरै मबाइलफ्रावबो आजिखालि इन्टारनेटनि जोहै जेरै फेसबुक इउटुब टुइटार बिदिनो गोबां माने
माखासे वेबसाइटफोर दंसै आरो जायनि जेरै जोङो इन्टारनेटनि जोहै माने नुनो मोनसै आर ना माने सासे मानसिखौ गुबुन दाबसे जायगानि सोमोन्दै मिथिनायाव माने गोब्राबै माने गो गोदो गोब्राब जायोब्लाबो दा बे इन्टारनेटआ गोबां गोरलै खालामना होदों आरोना से सेकेण्ड बा नै मिनिट बा से मिनिटनि गेजेराव नोंथाङा गोबां जायगानि सोमोन्दै माने मिथिनो हायो आरोना।
औ।
बेनि उनाव जादों जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव सोलोंथाइ थाइनि बेलायावबो जोंहा गोदो माने सोलोंथाइ लानायावबो गोबां खस्थ'मोन मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानोब्ला गोदोनि दिनाव गंसे फरायसालिनि गोनांथि जायो ओंखायनो बे फरायसालियाव थांनानै जोङो फोरोंगिरिनिफ्रायसो माने सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन बिदिनो सोलो माने फोरोंगिरियाबो माने गाव जि रोंगौ बे जि रो लेखा फराय बिजाब बिनि सोमोन्दैल' माने फोरोंनो हानाय जायोमोन जेनेबा गुबुन हादराव मा जादों मा सोलिबाय थायाखै बेफोरनि सोमोन्दै बारा मायने रोंगौथि गैयामोन मायने बेखौ जोङो बिदिनो फरायसालिनिफ्राय दाबसे फरायसालि दाबसे फरायसालिनिफ्राय गुबुन दाबसे फरायसालि बिदिनो बिदिनो मुलुगसोलोंसालि बेफोराव थांनानै जों मिथिनो हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबां मायने इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोङो गुबुन हादरनि जि खिनि सोलोंथाइ गुबुन हादराव मा सोलोंनाय जादोंं बेयाव मा सोलोंबाय दङ माने बिनि सोमोन्दैबो जों इन्टारनेटाव नायनानैनो मायने नोंथाङा सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोना। मायने सासे सुबुं गेदेमा सु सुबुं माहारिनि सोमोन्दैबो नों जिउ खौरांफोरखौ नों इन्टारनेटआवनो नायनो हायो। दाबसे जायगानि नोङो जेनबा पिकनिक स्पटफोरनि सोमोन्दै बिदिनो गोबां माने बे बुहुमाव थानाय जिखिनि खौराङानो जा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माने बे इन्टारनेटआव नायनानै सोलोंथाइ लानो हायो आरोना जेनेबा ओरैनो फिसा एगजामपोल बुंबा जेरै जेनेबा फरायसालियाव फोरोंनाय जिखिनि आयदानि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुजिना मोनाखैबा नोंथाङा बेनि सोमोन्दैबो बो इन्टारनेटाव नायनानैनो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मायने मोजाङै माने संबिजिरनो बा फरायनोबा सोलोंथाइ लानो हायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां।
सोलोंथाइ लानायावबो इन्टारनेटआ गोबां बिबाङै बिफाव लादों आरो ना बा हेफाजाब होदों। बिदिनो माखासे दंबावो जोंहा जेरै बेफार फालांगिफोर बिदिनो गोदोनि दिनावबो बेफार फालांगि खालामनायावबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेफार फा-फालांगि खालामनाय जायोमोन नालाय बिदिनो गुबुन दास से जायगायाव बेफार फालांगिया मा बोरै सोलिबाय दं बेहाय मुलाम्फाया माबायदि लसआ माबायदि बेफोरखौ माने बारा मोजाङै मिथियामोन। सासे सुबुङा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला बा बेफार खालामनोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव माने सासे सुबुङा दावबायहैनानै बा थांनानैसो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै खौरां लाहैनाय जायोमोन आरोना नाथाय बे खामानिया जोबोद गोब्राब मोनबा खस्थ'मोन नोंथाङा अखा बांखा थांनानै गोबां लामा हान्थिनानै माने थांनांगौ जायोमोन खौरां लानानैसो बेफारखौ खालामनाय जायोमोन। नांगौ बुस्थुफोरखौबो नोंथाङा बेफार फालांगि बा बेफार फालांगिनि सोमोन्दै जों माने न'आव थानानैनो मोननो हायामोन एसे गोब्राब जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जेब्लासिम माने इन्टारनेट फैदों। जों बेफार फालांगिनि सोमोन्दै इन्टारनेटाव नायनानैनो माखासे वेबसाइटआव नायनानैनो माने बे बेफार फालांगिया माने मा सोमोन्दै माय मा बिफ'आव सोलिबाय दं माने मा मानि सोमोन्दै बि इन्टारनेटआव माने नायनानैनो बेफार फालांगिनि दामा माबायदि? मुलाम्फाया माबायदि माबायदि लस जाबाय दं बेनि सोमोन्दै नायनानै नोंथाङा इन्टारनेटाव नायनानैनो माने बेफारखौ खालामनो हायो आरो ना। बेजों लोगोसे बिदिनो दानि जुगावथ' गोबां माने वेबसाइटफोर ओंखारबाय जेरै फ्लिपकार्ट बिदिनो एमाजन गोबां गोबां मेश'फोर दंसैना लाय बेफोरनि दारै बो माने बेका फालांगि खालामनाय जायो नांगौ बुस्थुखौ नोंथाङा न'आव फैनानैनो माने नोंथां होफैयो माने गोरलै मोननो हायो बेबायदिनो इन्टारनेटआबो जोंनि बेफार फालांगिखौ माने गोरलैयैनो खालामना होदों आरोना नाथाय इन्टारनेटनि माखासे मददनि अनगायैबो माखासे खहाफोर दङ जेरै बेखौ बाहायनो रोङोबासो मोजां। बाहायनो रोङाबा गाज्रि जेरै बिदिनो माखासे सुबुंफोरा माने इन्टारनेटनि जोहै साइबार क्राइम साइबार एटेक माखासे फ्रडफोर सोलियो आरो ना इन्टरनेटनि जोहै बिदिनो माखासे किदनिपिं बिदिनो मार्दार बिदिनो माने थगायनाय नोंनि नोंनि माखासे खारि नोंनि दिटेलस बेफोर सोमोन्दै गोबां फ्र'द खालामनाय जायो फैसा लुथिनाय जायो बिदिनो बेंकफोराव